औ नोंथां।
नोंथां खोनादों ना?
औ खोनादों।
आं नोंथांजों मोनसे आयदानि सायाव सावरायनो थाखाय हरनाय जादोंमोन दा नोंथां। नोंथाङा सम दङ ना दा जोङो औ जाय आयदानि सायाव आं सावरायनो नोंथांखौ कल खालामदों बे आयदानि बेनो जाबाय जोंनि बर'नि हारिमु आयदा दा बिदिब्ला आं एसे फोरमायगोरो‌दिनि नोंथां।
औ दे फोरमायदो दे।
औ जोंनि हारिमु होननानै बुङोब्ला
उम।
जोंहा मोनसे बर' हारियानो हारिमु गोनां मोनसे हारि जेरै हारिमु होननानै बुङोब्लाथाय ओ जोङो गुबुन गुबुन बिथिं जेरै मावनाय दांनाय जानाय लोंनाय मोसानाय मुसुरनाय धोरोम आसार खान्थि बैफोरखौ जयै लानानै मोनसे हारिमुनानै बुंनाय जायो जेरैबायदि जोङो हारिमुखौ गंसे आयनाजों जों रुजुनो हायो नोंथां जेरैहाय जोङो आयनायावहाय गावनि महरखौ नुयो। थिग बेबायदिनो मोनसे हारिमुआवबो जोङो मोनसे हारि गुबुन गुबुन माखासे समाजखान्थि आसारखान्थि दोरोङारि बेफोरखौहाय जों नुनो मोनो जेरै जोंनि बर' हारिया दामनाय देनाय मोसानाय मुसुरनाय बिथिङावहाय जोंहा जोबोद आखा फाखा आरो बे खौ जोंहा गोदो गोदायनिफ्रायनो मोनसे हारिमुखौ जोंनि बर'फ्रा जोंहा फोथांनानै लाबोदों जेरै जोंनि गाननाय जोमनाय दानाय लुनाय बिथिङाव जोंहा जोंनि बर' आइजोफ्रा गोदो गोदायनिफ्रायनो जोबोद आखा फाखामोन जेरै इन्दि खुन्दुंजों थावख्रि लुनाय जि दानाय आगर आखाइ एरनाय बैफोर बिथिङाव जोंनि बर'फ्रा जोबोद आखा फाखा आरो बेबायदिनो जोंनि हारिमुखौ मुगानि उनाव मुगा जों दिनैसिमबो फोथांनानै लाबोनायखौ जों नुनो मोनो।
ओम।
जेरै जोंङो हारिमु आयदानिफ्रायनो जों बांसिन बर' हारिया दिनै मिथिसार जानायखौ जों नुनो मोनदों जेरै जोंहा दाखालि दाखालिसि जाना थांनाय जोंनि जिखिनि बागुरुमबा दोहौ बेनि गेजेरजों जों जोङो जोंनि बर' हारिया जि मोनसे समायना रमायना मोसानाय दोरों दङ।
ह
बेखौ जोङो मुलुग दरबारनि गेजेराव जोङो सिनायथि होनो हादों बेनि सिगां सिगां जोंहा गोदो गोदायनिफ्रायनो सोलिबोनाय जेरै खेमन्था थाख्रि फाला बैफोरखौ जोंहा बेफोरनि बिथिंजों जों हारिमुफोरखौहाय बांसिनै जों सिबिबोदोंमोन जेरैहाय बैफोर माखासे खेमदा थाखाख्रि फाबलाफोरखौहाय जोंहा हाबा हुखा माखासे फोरबो फोराव जोङो दिन्थिबोनाय जादोंमोन गोदोनि दिनावहाय जों बेफोरनि समखौ जों मोनहैयाखैब्लाबो जों माखासे लिर खुनानै गालांनाय बिजाबफोराव जोङो मिथिनो हायो बैफोरनि गेजेरजोंनो जोंहा बर'नि हारिमु हिसाबै जोंहा दंखायोमोन होन्नानै जों मिथिनो हायो थिग बेबायदिनो थाख्रि फारलाखौहाय थावख्रि लुनाय बायदि गिदिं गिदिं मोसानायनि थाखाय जों बेखौ था थाख्रि फारला मुं दोन्दों होननानै जों मिथि थिबोनो हायो बेखौ जोंहा बोखावजायै गवालपारा जिल्लायावहाय जों बांसिन दिन्थिफुंनायखौ नुनाय जायोमोन होननानै जों मिथिबोनो हादों बेनि गेजेर बिनि अनगायैबो जोंहा बिनि उनाव फैबाय। ओ जेरै एकथिंयिया एकथिनियाव जोंहा जाय सासे मानसियानो गुबुन गुबुन रुप लानानै बा फाव दिन्थिनाय जायो। जेरै राजा रानि बान्दा बान्दि राजखुंगुर राजखुंग्रि ग्रिनि फाव दिन्थिनाय जायो सासे सुबुङानो बेजोंबो जोंहा जोंनि हारिमुखौ जों सिनायथि होबोनो हादों आरो बेजोंनो लोगोसे जोंहा फैबाय थियाटार जाय थियाटारखौ मोनसे सायनासालि लुनानै जों बेवहाय फाव दिन्थिनाय जायो आरो बेनि गेजेरजों जोंनि बर' हारिनि माखासे समाज समाज आसार खान्थि संसार जानाय मोसानाय मुसुरनाय मावनाय दांनाय बैफोरखौ जोंहा थियेटारफोरनि गेजेरजों जों दिन्थिफुंबोदों। बेनि उनाव जोंहा फैयै फैयै फैनानै साव थुन मुलुगसिम जोंहा दिनै आगान होफैबाय सावथुन मुलुगनि गेजे गेजेरजोंबो जोंनि माखासे जेखिनि जोंनि गाननाय जोमनाय जानाय लोंनाय धोरोमा आ सार खान्थि बैफोरखौ जोंहा सावथुन मुलुगनि गेजेरजों जोङो दिन्थिफुंफैबाय सावथुन मुलुगाबो जाबाय जोंनि बर' हारिनि मोनसे हारिमुनि आयदा जाय हारिमुखौ जोङो साव थुन मुलुगनि गेजेरजोंबो जों दिन्थिफुंनानै गोबांथार गोजौसिन जोङो दिनैनि दिनावहाय जों लांनो हाबाय बेबायदिनो आरो जोंहा फैनाय फैयै फैयै फैनानै दिनैहाय आ जोंनि दोरोङारि मोसानायफोरखौ जोङो गुबुन गुबुन हादराव जों मोसानाय थि खांलायनायखौ जों दिनैनि गेजेरावहाय नुनो मोननाय जादों आरो बेजोंनो लोगोसेयै जेखिनि जोंनि बागुरुम्बा मोसानाय बेखौहाय जोंहा गोदो आ नाइनटिन फिफ्टिसेभेन मायथाइयावनो जोंनि गोदान दिल्लीयावहाय गनतन्त्र देहायाव जों दिन्थिफुंहैनायखौ जों नुनो मोनदोंमोन बेनि गेजेर जोंनो जाखिनि जोंनि आ बागुरुमबा मोसानाय बे दिन्थिफुंनायखौ नुनानै गुबुन गुबुन हादरनि रादाब बिलाइफोराव जोंनि बागुरुम्बा मोसानायखौहाय आ बाखोनायनायनानै रादाब बिलाइफोराव लिरनायखौ जों नुनो मोनबोदों बेफोरखौ जोङो बिजाबफोरनि गेजेरजों जों मिथिनो हायो बेबायदिनो जोंनि हारिमुखौ जोङो मोनफानि उनाव मोनफा लासै लासै जों दिनैनि दिनसिमाव जोङो जौगासार होबोनो हादों। जेरै दाखालि जों जोंहा बागुरुमबा दोहौ जानानै थांनाय जाय मोसानायाव जोंहा सा जि रोजा मोसाखावरिफोर खौ जों मोसाहोनाय जादों आरो। से रोजा दामग्राफोरखौहाय जोंहा दामहोनो हादों। बे जाबाय जोंनि मोनसे जारिमिनारि सोरजिथाय बेखौ जों जेब्लायबो गोसोखांनांगोन बेबायदिनो जोङो जोंनि बर'नि हारिनि हारिमुनि सोमोन्दै जोंहा सावरायनो हायो आरो बेनि अनगायैबो जोंहा ना गुरनाय माखासे दोरोंफोर दङ जेरै जेखाइ खबाइफोरजोंहाय थिग बेबादिनो जोंहा मोसाखावरि मोसानायनि बिथिङावबो जों ना गुरनायखौ नुनो मोनो। दा थिग बेबादिनो नोंथाङाबो हारिमुनि सोमोन्दै जों जोंनि बर' हारिमुखौ जों माबोरै फोथांनानै लाखिनांगौ। बेनि सोमोन्दै नोंसाङा एसे फोरमायनानै होदो।
औ औ। ओरैनोथ' नोंथाङानो बुंखाबाय जेनेबा हारिमुवा मोनसे हारिनि सिनस्रि बा आयना बायदि
औ।
दा बेखौ जों गोसो होनानै सानोबा नंगौ बियो थारैनो बेनिखायनो जों बेफोरखौहाय फोथांनानै लाखिनाया जों साफ्रोमबोनि मावनो गोनां खामानि
औ।
जेरै जोङो नोंथाङा बुंलांनाय बायदि जेनेबा थाख्रि फाला खेमथा गाउन
औ।
ओरै लांदां गान बा एकथिंगिया बेफोरो सिगां समफोरावहाय बेफोरो दिन्थिजायोमोन जेनेबा माबाफोर फोरबो आरि बेफोरावहाय नाथाय आथिखालाव बेफोरो माने जोबनायनिफ्राय जोबनायनि लामायाव थांगासिनो दङ आरोखि। दा बेफोरखौ खौ जों माब्रै जों फोथांनानै लाखिनोबा जों माब्रै जों सेभ खालामनानै लाखिनो दा बादाव बादै जों सावरायनांगौ जायोबा आथिखालाव मानि गोनोखोआरि जुगावहाय माने मुगाया सोलायनायनिफ्राय सोलायबोबाय नालाय दा
ओम ओम।
बैफोरखौ जों बावगारनो हमबोगासिनो दं आरोखि जायखौ जोङो मा जायखौ जों बिजाबावसो जों नुनो मोनो बिजाबावसो जों फरायनानै मिथिदों मोन बा नुनो मोनला जोङो बेफोरखौहाय जेनेबा दिन्थिनाय आरिनाय बेफोरखौ बेबायदिनो जोङो दा बेफोरो जेनेबा गैखाला खिन्थु जों बेफोरखौहाय माब्रै रैखाथि होनानै लाखिगोन। नो हायो होनोबा जों दायो ससियेल मिडियायावहाय जेरै- खम सोलिबाय थायो। बेबायदिनो जों ससियेल मिडियाआव इन्टारनेटआव जों सोनानै लानांगोन। बेफोरखौ जेरेखम जों मिउजियामावहाय गोमालांनो नागिरनाय बुस्थुफोरखौहाय दोनो थिग बेबायदिनो जों इ इन्टारनेट फोरावहाय जों सोनानै दोननांगोन जेनेबा एक थिनिया बेफोरखौ नुयो आथिखा खालावहाय जेनेबा इउटुबफ्रावबो नुबाय नङा होमबा नोंथां? मोगथाङाव दिन्थिनाय नुवाबाबो जों इउटुबावहाय जों दिन्थिनानै हग हगारनाय आरिनायखौ नुबाय। दा बेफोरखौ जों फोथांनानै लाखियोबा जों बेफोराव जों इउटुबफोराव जों बा ने इन्टारनेटफोराव जों हगारबाल'नो जों जानाय नङा। नङा जों बेफोरखौ नायनांगोनबो आरोखि जेनेबा। थियाटारफोर। थियाटारफोरा जेनेबा दिन्थियो गामि ओनसोलफोराव नाथाय बेखौ खौ जोङो नायाब्ला जों नों आंनो जुदि रावबो नायनो गोसो गैयाब्ला। बयबो माने मबाइलावनो बा माबा मोनसे टिभि आरियावनो जों बिजि जानानै थाबाय थायोब्ला सोर दिन्थिगोन नङा होमबा नोंथां।
औ नोंथां।
दा बेफोरखौ दिन्थिग्रायाबोथ' जेनेबा गावस्राबो सोलिनो थाखाय माबा मोनसे मोननो लुबैगोन। दा बिनि थाखाय जों बयबो हेफाजाब होलायनांगोन उम बेबायदि दि आरोखि जेनेबा लांदां गानखौबो आं माने खेबसेल' नुनाय जादों आरोखि। मोनसे जायनाखि माने हरसे जायो आरोखि। खि लांदां गान होनो बेखौहाय जेनेबा ओरैनो लांदां जायगायावहाय दिन्थिनायखाय जेनेबा नों होननाय बायदि जेनेबा थाखाख्रि फाललाखौ थाख्रि फिदिंनाय बायदि गिदिं गिदिं दिन्थिनायखाय बेखौ थाख्रि फालला थिग बेबायदिनो लांदां गानखौबो लांदां ओरैनो बांद्राय इसिबां मानि स्टेेज आरि खालामालासिनो लांदांआवनो दिन्थिनायखौ लांदां गान होनोमोन खोमा जेनेबा जों जाथ्रा गान बेफोरबायदिखौहाय
दा बेफोरनि गेजेरजों जों माने जों जे गो सिगां समावहाय माबायदिमोन जेनेबा राजा महाराजा मुसुरनो बेफोरखौ जोङो नुनो मोनो आरोखि जोंनि माखासे सिगांनि जाथाय बा जानाय बा संसार जानाय आरिनाय बेफोरखौ नुनो मोनो। दा बेफ्रावबो जों बुंनो हायो जे बेफोरो जोंनि आयना बायदि जों जेराव नायोबा जों रिफिखांनानै जों गावखौनो नुयो। बेबायदि आरो ना नोंथां। उम बेबायदिनो आथिखालावहाय बेफोरखौ जों इन्टारनेटफ्राव सोनानै दोननांसिगौ दायो। आरो जों नायनांगौबो बेबायदिनो दा सावथुन मुलुग नि माबायावहाय फैबाय जेनेबा सावथुन मुलुगावबो जों जोंनि हारिनि जेनेबा सावथुननि भिडिअस जेनेबा फिल्मफोरखौ जों नायनांगोन जों
औ
जुदि बेफोरखौ फोथांनानै लाखियोब्ला गुबुन जौगानाय हारिफोरजों समान दावगाहोनो हायोबा समान नङाब्लाबो जिखिनि दावगाहोनो हायो बेखिनिखौ जों खालामनो थाखाय जों बेफोरखौ नायनांगोन नङा होमबा नोंथ
अ अ अ
बेबायदिनो जोंनियावथ' गोबां माने दावगायाखै नङा दावगाबोगासिनो दङ। मोसानाय मुसुरनाय बेफोरखौबो माने नेसनेल लेभेल फावबो दिन्थिनानै गोबां बान्थाबो मोनगासिनो नो दङ उम दा बेफोरबायदि आरोखि होनबा दोनथ' खननोसै नामा नोंथां बेखिनियावनो
औ नोंथां नोंथांजों जोंनि बर'नि हारिमु आयदानि सायाव सावरायनानै जोबोद गोजोननाय मोनबाय। आरो नोंथांनिफ्राय माखासे मिथियै गियानफोरखौ मिथिनो हाबाय।
नोंथांनि नोंथांनिसिमबो दे।